हेल
अ अ खोनादों दे नोंथां।
अ नोंथाङा मा खालामबाय दङ'?
आं ओरैनो दङ' र' दा। थाबाय बेरायगासिनो एसे सिथ्लायाव न'नियाव।
अ ओम नोंथांजों एसे सावरायनो हागोन नामा?
अ सावरायजागोन दे। मानि बागै सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा आंजों?
अ आङो आङो दिनै नोंथांजों एसे जानाय लोंनायनि बागै सावरायनो सानदों आरो जेनेबा स्ट्रिट फुडनि बागै आरो औ स्ट्रिट फुड औ स्ट्रिट फुडखौ नोंथाङा जानो मोजां मोनो ना मोना?
आंथ' जोबोद मोजां मोनो जानो मोजां मोननाया। किन बांद्राय जाबाबो मानसिफ्रा होनो नाङा हेल्थनि थाखाय बया देहानि थाखाय बांद्राय जाबाबो मोजां नङा होनोना बिनि थाखाय बोरैबा समाव गिखाङोबो, जानो लुगैयोबो ओमफ्राय आरो माने मोजांबो मोनो।
औ औ स्ट्रिट जेनेबा स्ट्रिट फुड होनोबाथ' बयनिबो फेभ्रेट मोनसे ओ औ बयबो मोजां मोननाय बे बयनिबो फेभ्रेट जाना दङ आरोना।
उम।
औ नोंथाङा ओरैनो जेनेब्ला ओम ओ स्ट्रिट फुड होनोबा नोङो माखौ मोजांसिन मोनो नोंनि नोंस नोंनि पसन्द जेनेबा साब सिन मा माबे मोनसेखौ नोङो मोजांसिन मोनो आरो जेने माखौ जाबाय थायो नोङो नोंथाङा
आंथ' दा जानाया बांसिनानो
माबाखौ जायो मा होनो बेखो आं मम' बांसिन जायो ओमफाय आरो चावमिनबो बिदिनो गेजेर गेजेर जायो चावमिन जायो आरो बिदिनो सावमिन जानो थांबा आं आरो साहाबो लोंफाखायो। साहा लोङाबा आं था
औ औ औ नोंथाङा ओरैनो सा सावमिनखौ ओरैनो भेेज जायो ना चिकेन जायोना ना पर्क जायो ओरैनो अमानि
अ सावमिनखौ बांसिनानो माबा जायो मा होनो इखो ओम
दाउनि
दाउदैनिसो जायो दाउदैनि। दाउदैनि बांसिन जायो आङो ओं ओमफाय आरो मम'खो आरो अमा बेदरनि बांसिन जायो ओमफाय आरो मुदुफुल सरकिनाया बेखौ बांसिन जायो। आङो मम' मम'खो आङो माबा जाया बारा ओम दाउनिफोरखो जाया आरो बांसिन अमानिखो बिदि भेस मा होनो मुदुफुल सुरखिनायखो जा
औ नोंथां नोंथांमोननिखिं ओरैनो ओ अमानि अमानि मोनो आरो ना।
अमानि मोनो ओं जोंनिथिं।
औ जोंनिथिंथ' बिदि बांद्रायानो बांसिनानो ओ अमानि मोननो थाङा आरो मा मा मोननो थांनायफोरा ओ जादों ओइ ओ मा होनो बेखौ दाउनि बांसिन मोनो आरो जोंनिखिं।
अह।
दाउनि ओमफ्राय बिदिनो ओरैनो मिरामिस फोरखौ मोनो आरो जोंनिथिं। अमानिखौ जानो लुगैयो। थेवबो जोंनिखि मोननो मोननो थाङा आरो बारा बिदि बान बांसिनानो जायाबो नालाय जोंनिखिं।
ओ ओरैनो ओरैनो नोंथाङा बिदि चावमिन मम'फोरखो जानो थांबा मा टाइमाव जानो थांनाय जेनेबा बेलासेयाव थाङोना सानफुफोराव थाङोना मायाव
औ बिदिनो ओ मालाबा ओ टाइम मोनोबा बिदिनो ओ फुं फुंफोरावथ' जोङो मम'फोरखौ मोनो मोननो थाङा नोङा ओमबा फास्ट फुडफोरखौ बारा बिदि मोननो थाङा। ओरैनो सानजुफु सानजुफुफोराव मोनो बिदिनो बांसिनानोथ' ओरैनो बेलासेफोरावसो मोनखायो। ओ मम'फोरखौ मम'स सावमिनफोरखौ जोङो बेलासेफोरावसो मोनो आरो बिदिनो स्थाइ दखानफोरा ओरैनो थाबाय थानाय ओ दखानफोराव जोङो मोननो थाङो आरो बेफोरखौ ओरैनो बेलासेफोराव सो बांसिनो बांसिन मानसिफोरानो बेलासेयावसो जानो थाङो नालाय
औ बेलासेयाव बांसिन मोनो आरो।
उम जोंनियाव थ' माने ओ फुङावबो मोनो सानसुआवबो मोनो माने सगा खाथिना बेलासियावबो मोनो स ताइ द स्थाइ दखान खायाव आरो बिदिनो हटेलावबो मोननाय जायो बिदिनो उम बिदिनो सावमिन मम' सा बिदि कफि बिदिनो उम बियो मानो स्थाइ दखान दंखायोना बेखो ओंखायनथ' सब टाइमावनो मोननाय जायो आरो।
औ अ फरायसालियाव थांनाय औ औ। फरायसालियाव थांनाय गथ'फोराबो जेनेबा बे बेफोर खौ जाखायो नालाय बेखायनो बानायो दां ना।
ओं
औ नोंथाङा नोंथाङा बेनि बेफोरनि अनगायै मा माखौ मोजां मोनबावो ओरैनो।
आंथ' बिदिनो उम उम
औ।
माबाखौ मोजां मोनो ओ मा होनो बेखौ बायदि रटिजों दावदैजों बानायनाय रल ना मा होनो बेखो मोजां मोनो आं जानो
औ।
ओमफाय आरो नालेखरजों बानायनाय आटा होनानै नालेंखर बानाय चन्द्रमुखि ना मा होनो फिथा बेखौबो मोजां मोनजायो आङो।
अ
फाय आरो कफिबो मालाबा कफिबो लोंहैयो गोसो जाबा कफिबो लोंनो मोजां मोनो।
औ आरो नोंथाङा ओरैनो ओ फुलरिफोरखौ मोजां मोनोना मोना?
अ फुलरिखोथ' बिराद मोजां मोनो आङो बेलासियाव बांसिन जायो फुलरिदो सा
आरो जोंनि आसामावथ'। ओम जेनेबा सा होनबा रावबो लोङियानो गैया जोंनि आसामाव बांसिन सा। खोनो मोजां मोनग्रा मानसि दङो।
औ।
मोजां मोनो आरो बेरायनो थांबाबो बहाबा आलासि जानो थांबाबो बहाबा थांबाबो माने सा नोङाबा गोसोआनो सु सुख मोना आरो माने सानथि जाया। साहा मोनलोङाबा न'आव थाब बिदिनो
उम
नोंथाङा ओरैनो बेरायनोफोर थांबा बवाबा थांबा मा बांसिन माखो जाहोयो जेनेबा बेरायनो थांनायाव मा जाना मोजां मोनो फिथाइ सामथाइ ना ना बिदिनो स्ट्रिट फुड ना माखौ मोजां मोनो।
आंथ औ आंथ ओरैनो बेरायनो थांबाथ ओरैनो। चावमिन मम' आरो ओ आलु सप आरो इदिनो। पकरा जेनेबा फुलरि फुलरि ओ दावजो। बानायनाय ओ बे पकरा बेफोरखौ मोजां मोनो आरो। आरो बेनि अनगायै। ओ बिदिनो ओम साना भाजा साना भाजा। फोरखौ मोजां मोनो आरो बिदिनो सम सम जानाय जायो साना भाजा आरो सा फोरखौ लोंनाय जायो आरो
ओ बिदिबा नोंथाङा बेरायनो थांबा बिदि जायो आरोना?
औ औ बेफोरखौ जानाय जायो आरो उम
खोन्थानिसै नामा बेरायनो थांबा आं मा मा जायो।
औ दे खोन्था।
ओम आंथ' बेरायनो थांबाय बांसिनानो बिदिनो पार्कफोराव थाङो नालाय बहाबा पार्कफोराव बिदिनो निजोम जायगा माने दैमा गोनां बिदि जायगायाव बेरायनो थाङो नालाय बेफोराव बेरायनो थांफ्लांबा मालाबा बिदिनो माबा लाना थाङो आङो ओम बिदिनो गुसु दै जेनेबा गुसु थाइजौनि माबा रोसि मा होनगोन बिखो थाइजौनि बिदिनो जुस बुंजायो ना? अ मेंग'नि बेफोरखौ ओम आङो लाङो ओमफ्राय आरो इदिनो पेकेटनि मिथाइ लाङो आङो ओमफाय फिथाइ सामथाइ जाना मोजां मोनो बिदिनो। दाथ' सिजेनाव थाइजौ ओम रैमालि दालिम बिदि दङो ना ओमफाय बेसिजिन खान्थाल थाइजौ बेसि दि बेथ' दा सिजेनखा जेनेबा ना आं बेरायनो थांनायफोराव बेखौनो लाङो फिथाइ सामथाइ बांसिन लांनानै मोजां मोनो। फिथाइ सामथाइ लानानै थाङो ओमफाय बिदिनो माबायो जाहोयो ओमफाय आरो इनि बेनिफ्राय एसे गोजानाव बेरायबाथ' आरो ना बेदर बिदिनो जानाय जायो ओंखामजों।
औ नोंथाङा। औ नोंथाङा फिथाइ सामथाइनि गेजेराव नोङो माखौ साबसिन मोजां मोनो?
आंथ' फिथाइ सामथाइनि गेजेराव आं थाइजौ ओमफाय ओ कमला ओमफाय माबा रैमालि बिदिखो मोजां मोनो ओमफाय दालिम। बांसिन मोजां मोननायानो जाहैबाय आंनिया माबा ओ आफेलजों माबा आपेलजों थाइजौ।
औ
बांसिन मोजां मोनो आं जानानै।
औ दा दाथ' बे ओ गोलोम बोथोराव दा ओंखारनाय फिथाइ सामथायाइफोरनि मुंखौ बुंनो हागोन नामा नोंथां?
औ दाथ' नुनाय मोनजानाय खिनिया गोलोम बोथोरनिया थाइजौ, रैमालि। आरो खान्थाल ओमफ्राय आरो मा दालिम। बिखौ उ उम मा होनो मोनसे ओमफ्राय
औ।
उम
आरो बेनि अनगायै।
बेनि अनगायै आरो बेनो आंगुरफोर आंगुरफोराबथ' सिजेनेल नङा जेनेबा मोनबायानो थायो। दाज जाह। खान्थाल बेफोरनो आरो मेेनना।
औ
लिथुखु ना मा होनो दाबायदि सिजोनाव लिथुकुआबोथ' ओंखारसै दा। बाजारफोरावबो मेरला न'आव गैया खिन्थु बाजारफोराव मेरला ओंखारनाय नुयो।
उम।
ओ उम।
नोंथाङा खुसेर बिदै लोंफेरदों ना लोंफेराखै?
आंथ' खुसेर बिदैखौ लोंफेरबाय जोबोर मोजां मोनो लोंनो आं हाथायाव थांबा खुसेर बिदै लोङाब्लाथा ओइ मोजां खौनो मोनना। थान्दा मोजां मोना माने सुख मोना उम सान्थि जायो आरो हाथायाव थांबा माने खुसेर बिदि मोनलोंबो बा।
औ।
नोंथाङा खुसेर बिदैखौ ओ ओरैनो लोंनो मोजां मोनो ना मा मायबा माबाफोर होनानै लोंनो मोजां मोनो?
आंथ' ओरैनो हाथायाव खुसेर बिदैखौ बिदिनो खारज्रि एसे सेबना होनाय। ओमफाय बिदिनो गुसु आइस होनाय बिदि गोसोलोंबोयो संख्रि एसे होनाय। बिदिखिसो लोंबोयो आं बांद्राय गोदैखौबो लोंनो मोजां मोना माने खारज्रिबो सेबना होनोयो एसे।
औ औ दे होनबाना नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद मोजां मोनबाय। औ ओ समाबो जाबायना औ दे ओ। औ दे।